आरो।
हेलौ।
औ खोनादों नोंथां औ खोनादों।
हेल'।
औ खोनादों नोंथां।
गोबां लासै खोनादोंमोन नोंनिखौ।
औ खोनादों ना।
औ खोनानायाथ' खोनादों ओमफ्राय लासैथार खोनादो दे होमबाबो रायजलायजागोन दे ओमफ्राय आं। माने मोनसे टपिक लानानै माने। मोनसे आयदानि सायाव नोंजों सावरायनो होनना हरनाय जादों मोन।
औ नोंथां आयदाखौ फोरमायदो।
औ जोंनि बे बर' हारिमु गोसारनायनि बागै एसे नोंथाङा आंनिसिम फोरमायना। होग्रोनो हागोन नामा नोंथां।
औ औ हागोन। जेरैहाय औ। हारिमु हारिमु गोसारनाय होनबा जोङो माने। ओ। जेरैहाय जोङो गावनि गाननाय जोमनाय बा मोसानाय मुसुरनाय। बा जोंनि गावनि रायज्लायनाय बा मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन ओ जायगायाव दावबायनाय बेफोरनिफ्राय जोङो गावनि हारिमु खै गोसार होनो हायो नङा हबा। जेरै'बायदि दाखालिबावसो जालांनाय आं बागुरुम्बा मोसानाय बेयावहाय जेरै' बेहाय जोङो जि रोजा ओ बागुरुम्बा मोसाखावरिखौ लानानै फ्राय बाजि
ओ बे दाम दा दामग्रा देंग्रा सुबुंफोरखौ लानानै जोङो ओ बागुरुम्बा मोसाहैनायाव बेवहाय जोंनि हारिमुखौ जोङो गोसार होनो हादों नङा होनबा? ओ बेयावहाय जोङो गावनि ओ माने हारिमुखौ दिन्थिनानै जोङो जेनेबा जोंनि ओ बेवहाय गोबां गिदिर गिदिर सुबुं फोर दंमोन जोंनि हारिनिबो आरो गुबुन हारिनिबो बि बिथांमोनाबो माने जोंनि हारिमुनि सोमोन्दै मिथिलांनो हादों आरो जोंनि हारिमुआ गोसारदों होननानै आं माने बेखौ ओम मिजिं थियो आरोना
औ औ
बेबायदिनो आरो गोबां दं जेरै' जोंनि ओ जानाय लोंनाय नाय बा जोंनि ओ आबाद मावनाय बेफोरनिफ्रायबो जोङो हारिमु खौ गोसार होनोनो हायो बा जोंनि जेरैहाय जोंनि बैसागो मोसानाय बे बि बैसागो मोसानायनिफ्रायबो जोङो ओ जोंनि हारिमुखौ गोसार होनोनो हायो। बेबायदिनो आर'नाइ आर'नायइया जोंनि जोबोद मानगोनां ओ जि नङा होनबा? जेरै'हाय आर'नाइ लानाय लोगो लोगोनो माने बियो सासे बर' हारिनि सुबुं होननानै जोङो मिथिनो मोनो। बेबायदिनो जोङो बे आर'नाइनि गेजेरजों माने जोंनि हारिमुखौ जोङो गोसार होनोनो हायो आरो ना। ओ आरो बहाबा मोनसेया जेरै'हाय जोंनि ओ हादोरनिफ्राय गुबुन हादोराव थांबाबो जोङो बेफोर आर'नाइफोर बायदिखौ लानानै जोङो जेरै'हाय बे आर'नाइखौ लाबाथाय सोरबा ओ मिथियै सुबुङाबो सोंगोन नोङो ओ बबे जायगानि नोङो मा हारि नि होनानै गावनि सिनायथिखौ होनो हायो बेनि ओ गेजेरजोंबो जोङो हारिमुखौ गोसार होनो हायो आरो दानि आथिखालनि मुगायाव जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजोंबो गोबां आवनि हारिमुखौ जोङो गोसार होनो हायो। मानो होनबा इन्टारनेट दाउ जोङो ओ गावनि गोबां जेरै' बिथि ओ ओ बाथ्राफोरखौबो जोङो मिथिनो हायो‌ बा‌ गुबुन गुबुन हारिनि सोमोन्दैबो जोङो बेनि बिथांमोननि कालचारनि सोमोन्दै जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो मिथिनो हायो थिग बेबायदिनो जोंनि हारिमु खौबो जोङो बेबायदिनो इन्टारनेनि गेजेरजों गोसार होनो हायो ओ बेवहाय नि ओ गोबां जेरै' हाय ओ माबा मोनसे बाथ्राखौ जोङो इंलिसाव लिरबाय इंरा जिराव जों लिरबाय बेखौ जोङो बर'आव मा होननानै बुङो बेखौ माने जोङो बेयावहाय ट्रान्सलेट खालामनो होबानो दि आ आथिखालनि मुगायाव इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो ट्रान्सलेट खालामनानै होनो हायो बा बुजायनो हायो बा जोङो माबा मोनसे ओ बिजाब बिजाबखौनो जों माबा मोनसे बिजाब लिरबाय बा जों माबा मोनसे लाइसि लिरबाय बे लाइसि बिजाब लिरनायावथ' जोङो ओ जेनेबा जों बर' हारिनि बा जोङो बेले गुबुन हारिनि सुबुं जायोबा गावबा गाव बिमानि रावजों जुदि लिरोबा माने लिरनायाव जोङो गावनि हांखोजोंनो लिरगोन ओम
औ
लिरनायाव जों गावनि हांखो जोंनो लिरनानै बेयावहाय माने ओ जों जाय हादराव दं माने जाय आ रावखौ माने गासैबो रोङो बुजियो बे राव जों माने एसे गाहायाव जेनेबा ओ गासै बो सुबुंनि सुबुंफोरानो माने फरायनो हानाय बायदि बेयावहाय एसे लिरनानै होनांगौ होमबा बिथांमोनाबो
जोंनि रावजों लिरनाय बे ओ जेरैहाय जोंनि बेयावहाय जानाय लोंनाय काल्सारनि सोमो दैनो लिरबाय बेनि सोमोन्दै बिथांमोनाबो फरायनो हागोन बुजिनो हागोन। आरो बेफोरनिफ्राय बिथांमोनाब बो जोंनि आ सोमोन्दै मिथिगोन ओमबा बेयावबो बेबायदिबो जोङो हारिमुखौ गोसार होनो हायो नङा होनबा
औ औ। आ होनबा आंबो फंनैसो नाजानाय नोसै औ आ आंथ' आंथ' बे हारिमु बोरै गोसारो होनांगौ बेफोरनि बागै बारा मिनथिया थेवबो आं फंनैसो जा आं गोसोआव फैदो बेखौ नोंथांनिसिम फोरमायना होनसै आ गिबियावनो बुङोबाथ' जोङो इन्टारनेटफोरजों नों जेरै बुंलांदों बिदि जों गोसार होनो हायो नोंगौ जों गोसार होनो औ जेरै जों गाननाय जोमनाय जोंनि द्रेसफोरखौ गाननानै जों मोसानानै इदिनो बा जोङो माने बे इन्टारनेटफोराव जोंनि रायलायनायफोरखौ आगारनानै बा इदि माने एक्सप्लेनेसन होनानै माने जों फोरमायनो हायो बे जोंनिया हारिमु बिदि जों रायलाया रायलायोबा बेफो जों गाननाय जोमनाय बे जोंनि गाननाय जोनाय बिदि बायदि रोखोमनि माने बिदिनो जानाय लोंनाय बेफोरखौ खोनन्थानानैबो जों जोंनि हारिमुखौ माने गोसार होनो हायो। इन्टारनेटनि गेजेरजों आरो थिग बेबायदिनो नों जे दे बुंदों अबा अब जायगायाव थांनानै जों माने जोंनि आर'नाइ बा बिदिनो बायदि बायदि रोख खोमनि जोंनि बे गाननाय जोमनायखौ लानानै मोन गोसार होनो हायो बोसोर होनो हानायखौ बुंदो नो जेरै जों दा जोंनि दख खना बा गामसा इदिनो गामसा गिन्दि गस्ला बिदिनो आर'नाइ बेफोरखौ लानानै माने जोङो माने दाब दाब जायगासिम गाननानै थाङोबाथ' गुबुन माने गुबुन हारिनि मानसि बा गुबुन दाब दाब जायगानि गु मानसिफोरा नुबा सोंनाय जायो नालाय बेयो जों बेहाय फोरमायना होनो हायो जे बेयो जोंनि हारिनि बिदि फोरमायना होनायावबो माने दावबायहैनायावबो माने जोंहा जोंनि हारिखौ माने एसे माने गोसार होनो हायो बा उम बे गोसार होनो हायैनायखौ नुनो मोनो आरो ओ हायो बे बायदिनो दख'नाफोरखौ गाननानै थांबाबो बेबायदिनो जायो थिग बेबायदिनो आरो बुङोबाथ' जोङो ओरै जोंनि जोंनिया जोंनि हारियाव माने दामनाय देनाय दं। दामनाय देनायखौ जों मोसानानै माने बिदिनो बैसागुफोराव मोसाहैनानै अबबा अबबा जायगायाव थांनानै इदिनो मोसाहैयोना बिनि गेजेरजों बो जोंनि माने हारिखौ सिनायथि मोनो माने गोसार होनो हानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो ओमफाय आरो दा थांनाय नों बुंलांदों जे ओ जोंनि आ बे दस हाजार जोन मोसा मोसाखावरिफोरा मोसाहैनाय बै गवाट टि स्टेडियामाव थांनानै मोसाहैनायखौ जों नुनो मोननाय जादों माने औ जोंबो बेखौ खोनादों। आं थांनायसो जायासै नाथाय आंबो खोनादों बेखौ जों बे थांनानै मोसाहैनाय खौ नुनो मोननाय माने गोबां इन्टारनेटफोराव बेफोर माने गोसारदों। बेनि गेजेरजों जोंनि हारिखौ माने गोबां दाब दाब जायगा माने बेलेग गुबुन हादोरफोरावबो नुनो मोनो बा खोना नुफिननायखौ खोनानो मोननाय जादों आरो बेफोरजोंबो गोबां गोसारदों होननानै साननो हायो आरो बि दिनो जों बेबायदिनो जोंहा लामा लानांगौ बेबायदिनो गोसो सार होनो नाजानांगौ होमबासो जोंनि हारिया माने जौगागोन। जों जौगानायखौसो जोंनि हारिखौ जौगाहोनो नाजानाया जोंनि खामानि नालाय जों इयुनजों जों औ फिउसारनि थाखाय जोंनि मोजांनि थाखाय जों जौग जौगाहोनो नाजानांगौ आरो आं आंथ' बारा बिदि बारा मिथिसोया नोंथाङानो इसे फोरमायबावना होदो दे नोंथां
औ औ। ओ होमबा आरो जेरैहाय जोङो नोंथाङा दायो बुंलांनाय बायदिनो जोङो हारिमुखौ गोसार होनो हायो। बिदिनो जोङो आरो फरायनायनि गेजेरजोंबो जोङो बा फोरोंनायनि गेजेरजोंबो जोङो हारिमुखौ गोसारहोनो हायो। ओ मानो होनबा दायो जोङो ओ माने उम फरायसालि गोबां फरायसालिफोरावनो जोङो गावनि बिमानि रावजों फोरों फरायनो मोनबाय नङा होनबा जेरै औ गोबां जोङो मास्टार दिडिग्रि लानो हाग्रा जाबाय बा पि एस डि लानो हाग्रा जाबाय बेवहाय जोङो गुबुन-गुबुन आ जेरै गुबुन आ आयदा गोबां मुनि गाननाय जोमनायानो जा बा जानाय लोंनायनि सोमोन्दै जा बा दामग्रा दे ग्रानि सोमोन्दै बेफोर आयदाफोरखौ जोङो लानानै बेफोरबो ए बेफोरखौबो माने सेमिनार ओ बायदि जोङो खालामनांगौ सि आ बिनि उनावहाय जोङो बेयावहायथ' गुबुन-गुबुन जेरै मानस सुबुंफोरनि गेजेरजों जोङो बेखौ गोसार होनो हायो माने गावनि हारिमुखौ गोसार होनो हायो बा बहाबा मोनसे जों बबेबा मोनसे जायगायाव जों फरायहैदों बेयावहायथ' नोङो गावनि हारिनि सुबुंनि अनगायैबो गुबुन-गुबुन हारिनि सुबुंफोरजों जो जोङो थानो गोनां जायो। बेयावहायबो जोङो गावनि हारि रायज्लायनायनि गेजेरजों माने जोङो गावनि हारिनि हारिमुखौ जोङो गोसारहोनो हायो आरो बि बिथांमोननि हारिनि हारिमुनि सोमोन्दैबो जोङो गोबांखिनिखौ मिथिनो हायो। आरो औ बेबायदि जायो। ओ आरो जेरैबायदि दायो जोङो आ राव फोरोंनायनिबो जोबो गोबां ओ फरायसालिफोर जों नुनो मोनदों जेरैहाय बेयावहाय आ गुबुन-गुबुन मानसिफोरखौ फोराबो बेवहाय जे जेनेबा जोंनि हारिनि न' आ गैयाबाबो जेरै जोंनि बर' हारिनि मानसि दं। माबाबो- बियो माने गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो जोंनि हारिनि हारिमुखौ मिथिनो लुबैयो बा जोंनि हारिनि रावनि सोमोन्दै गान्नाय जोमनायनि सोमोन्दै माबायदि नि द'ख' द'खनाखोनो जेनेबा द'खनाखोनो माबायदि दादोंमोन गिबिसिन इसोर दा दोंमोन बा बे ओ-ओ खुन्दुं गैयै समावबो माने जोंनि बर' आइजोफोरा माबायदि खुन्दुं लुनानै माने दख'ना जा गामसा जा बेफोरखौ लो- लोदोंमोन। बेफोरखौ जुदि जोङो नायगिरनानै आ लायोबा आरो बेफोरनि सोमोन्दै जुदि जोङो मेगाजिन जा लाइसि गोबां गोबां ओ बिजाबफोरखौ जोङो लिरनानै दोननो हायोबा माने आरो गावनि बर' हारिनि बर' लेंगुवेजजोंनो नङा गुबुन-गुबुन ओम ओ लेंगुवेजजोंबो जुदि जों लिरनानै दोननो हायो ओमबा
औ।
नो हागोन आरो औ बेफोरनि सोमोन्दै माने मिथिगोन बो आरो बिदिबो जोङो गोसार होनो हायो।
औ औ
आ औ आरो दायो ओ समाबो जाबाय आरो जोङो गोबां हारिमु गोसारनायनि सोमोन्दै मिथिनो मोनबाय। नोंथांनिफ्रायबो आरो आंबो गोबां बुंबाय ओमबा दिनैनि सावरायनाय खौ जों बेखिनियावनो दोन्थनोसै।
औ दे जागोन दे गोजोननाय थाबाय दे।
औ।